आ दसे सम आंजों फंनैसो बाथ्रा। सावरायलायनो हागोन ना? अ औ औ दा आंङो नोंथांजों ओ आथिखालाव जोंनि समाज एबा जोंनि हादोर बा जोंनि ओ। रायजोआव सोलिनाय माखासे ओ ओनसोलाव सो लिनाय माखासे आबाद आरो आबादाव बाहायनाय माखासे ओ। नांगौनि बां बांसिन ओ मुलि बा हासार जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया एबा जोंनि जानाय लोंनायफ्राव ओ बुहुद माने बेजाल जानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा? ओ खहा गोनां जानाय खौ जों नुनो मोनदों दा बिनि सायाव आं नोंथांजों फंनैसो रायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन औ।
दा। जों आथिखालावथ' नुनो मोनदों गोदान मुगा होननाय लोगो लोगो गासिबो गोदान जाजोब्बाय।
नंगौ नंगौ नंगौ।
गायनाय फुनायावबो एसे मदार्न जाबाय नाथाय मदार्न। ओ मदार्न जानायजों लोगोसे जोंनि माने मेन्टेलिटियाबो चेन्ज जाबाय आरो जोङो मा आथिखालाव मा सानो? ओ। गोबां बिबांनि आबाद जोङो फिसा जायगानिफ्राय गोबां बि बांनि आबाद जोङो दिहुननो जों बेखौ सेस्था खालामो नङा होनबा नोंथां? दा बेफोर बेफोरबादि ओ गोबां बिबांनि मोनसे फिसा जायगानिफ्राय गोबां बिबांनि। आबाद बा फसल खौ जों दैखांनो थाखाय आथिखालाव गोबां। रासायनारिक हासार एबा गोबां। नांनायनि बांसिन ओ बेवहाय मुलिफोर होनानै जोङो। जोंनि जि माने। ओ फिथाइ सामथाइ बा जोंनि जि खेथि जि मोनो बेवहाय माने जों बिस सोनाय बादिसो जाबाय नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
दा जों।
गासिबो फिथाइ सामथाइखौ जोङो देहानि मोजां मोजांनि थाखाय सो जायो नाथाय। बेफोर फिथाइ सामथाइयाव आथिखालाव गोबां ओ जेरै। थाइजौ थाइजौ फिथाइनि सायाव गोबां मा होनो थाब मोनहोनो थाखाय बेवहाय। बायदिसिना मुलि होनानै थाब ओ मेडिसिन होना ओ मुलि। बाहायनानै थाब ओ गोमोन। खालामनाय रायैयावनो बेखौ मोनहोनाय बा ओरै थाल-थालिरफोरखौ साननै सानथामावनो मोनहोनो हानाय माखासे मुलिफोर बाहायनानै जोंनि गेजेराव फानगासिनो बा बाहायगासिनो
औ
जाय जाय जोंनि मोजांनि थाखायसो जादोंमोन नाथाय बियो जोंनि थाखाय सिं सिं माने जोंखौ नस्थ'सो खालामगासिनो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो आथिखालाव नुनो मोनदों माने जोंनि इण्डियानिफ्राय बा जोंनि भारत देशनिफ्राय माने गोबां बिबांनि थाइजौ गुबुन रायजोआव एक्सपर्ट जायोमोन माने दैथायहरजायोमोन जेरै जापान जापानफोर बादियाव जोंनि थाइजौआ थाङोमोन गुबुन गुबुन हादराव नेपालफोर बायदियाव थाङोमोन दा बेफोर बिसोर माने गुबुन हादोराव थां थांनायजों लोगोसे जोंहा इनकामबो फैयोमोन नङा होनबा औ दा अभार जोंनि जोंनि खेथियकफ्रा मा जोंनि माखासे फालांगिरि मावग्राफ्रा बेफोरबादि थाइजौआव अभार मेडिसिन बा माबा मोनसे मुलिया अभार जानायनि जाहोनाव बिथांमोनहाबो देग्लायनि बोसोराव जोंनि थाइजौखौ लाङाखै बियो मोनसे फर एगजामपोल बे मोनसे जोंनि एगजामपोल जाहैनानै फैबाय आरो दा नोंथाङा बेफोर बेफोरखौ माबोरै होबथानो हागोन बा फिथाइ सामथाइनि बा जानाय लोंनाय आदाराव माब्रै माने हासार बा बायदिसिना बिदि मुलि होनायखौ मारै खमायनो हागोन नोंथांनि नोंथांनिफ्राय फंनैसो बुङोबा मोजां जागौ
औ औ दा नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय बाथ्राथ' थारैनो सैथो जोंहा गोबांथार रासायनिक हासार बाहायनायनि जाउनाव जोंनि दा नोंथां बुंनाय बायदि थाइजौखौ गुबुन हादराव लाङैनि खार'नफोर
औ
नोंथाङानो मोजांथारै बुंबाय दा आङो जोंनि आबाद मावनायावहाय रासायनिक हासार बाहायनायखौ माबोरै होबथानो हायो दा बेनि सायाव आङो ओ बाथ्रा बुंनो थाखाय सिगांदों।
औ
आ जोङो आबाद मावनाय समावहाय गोदो जोङो जिखिनि आबादखौ मावोमोन
औ
बै आबाद मावनाय समाव जोङो गोदो गोदाय जोङो जोंनि गाव गावनो बानायनाय हासार
औ
जोङो बेफोरखौ सारोमोन जेरै जोङो गावनि न'आवनो मोननाय हासार जेरै मोसौनि खि ओ बोरमानि खि बेफोरखौनो जोङो हासार महरै आरो जोंहा लाफा मैगंफोराव ओ लाइ मैगंफोराव जोङो ओ बुन सावनाय माखासे हाथ'फ्ला जोङो बेफोरखौ जोङो सारनानै हासार महरै बै समाव जों बाहायोमोन। दा बैफोर गोबोरखि हासार बोरमा खिनि हासार बैफोरो खोब आबादखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाखिनो हानाय मोनसे जोंनि हासार दा बैफोर हासारखौ बाहाय फैनानै जोङो गोबांथार बै समाव आबादफोरजों जोङो दिहुननानै लायोमोन।
औ
जा बैफोर हासारनि अनगायै मुगा सोलायनाय लोगो लोगो जोंहा आथिखालावथ' आरो गोबांथार बेबायदिनो मुगा सोलायनायजों लोगोसे बेबायदिनो मुलि हासार भिटामिन मुलि बेफोरो गोबांथार सोलायबोनो हमदों। दा बैफोरखौ बाहायनायनि समनिफ्राय बाहायनायनि उननिफ्राय जोंनि जिखिनि लकेल जोङो मैगं खेथि मावनानै जोङो जायोमोन। दा बैफोरो मोनसे जानो हाथावै बायदि मोनसे जोंनि नैबे था नैबे समाव जोङो नुफैनो हाबाय। जोङो लकेल मै मै लकेल मैगं बा लकेल खेथिखौ जोङो गोसोबाद दि जानो हायोमोन।
औ
बै समावहाय जोङो जि जि समाव जोङो हासार महरै बाहायामोन।
औ
आ रासायनिक हासार महरै जों बासा बाहायामोन जोङो लकेल हासारखौनो जोङो बाहायोमोन बै समाव जों गोसोबादि जानो हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो गोबांथार आबाद मावग्रा सुबुंखौ जोङो फोथायनो हायै बायदि मोनसे थासारि जाफैबाय।
औ औ।
जायनि जाहोनाव दहाय नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि भारतनि थाइजौखौ गुबुन हादरनि ओ गुबुन हादराव मानो लांदिया मानो दैथायहरजादिया बिनि सायाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो लकेल हासारखौ जोङो बांसिन बाहायनांगोन आरो जोङो लकेलावनो जोङो आबादखौ मोजांथार मावनानै जोङो जोंनि ओनसोलावनो फाननायनि राहा लामा दिरुननानै लानांगोन जोङो गोबांथार बेबायदि हाथथायाव गोबांथार नङाब्लाबो बिदिनो माखासे जोङो जोंनि ओनसोलनि गामिनि सुबुंफोरानो जोङो बैफोर खेथिफोरखौ बैफोर आबादफोरखौ फ्राय बायनानैनो जाग्रा सुबुं दङ दा बेखायनो जोङो जिखिनि आबाद मावो बेखौनो बेखिनि आबादखौनो जोङो लकेल हाथायफोराव जोङो ओ फाननायनि सुबिदाखौ लानांगोन आरो जोङो हासार लकेल हासार जोङो बाहायनानै बांसिन आबादखौ जोङो मावनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि माखासे जिउआव थांनानै थानो थाखायबो जोंनो मोजां थासारि नांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
दा जोङो मोजांथारा आ जाग्रा जों बेसाद जायोब्लासो जोंनि जिउआबो मोजांथारै थावरिगोन। दा बेखायनो जोङो जिखिनि खामानि मावो जोङो जिखिनि देहानि थाखाय खामानि मावो जोङो आबाद मावो बै आबादखौ जोङो। गावबो न'खरावबो जानो हानाय बायदि मावोब्ला लकेल हासार बाहायनानै जोङो आबादखौ मावोब्ला जों खोब मोजां जागोन आङो नुहुरो दा नोंथांनि निफ्राय माबा मोनसे बाथ्रा बुंबावनांगौ दङब्ला नोंथांनिफ्रायबो आङो मिथिबावनो हास्थायबाय।
ओ आथिखालाव जों ना बेदरबो जानो मोजां मोनो नङा होनब्ला? दा ओ माखासे नाफोरखौथ' जोङो जोंनि जायगायाव मोनफ्लेबाय थाया एखमबा समाव जोङो बाजारनिफ्राय बायनांगौ जायो दा ओरैबादि सागरनि फ्राय हमनानै लाबोयो गिदिर गिदिर ना दा बेफोर बे फोर नाखौ बरफआव दोनो बरफआव दोननाय लोगो लोगोसे से माखासे बेहाय केमिकेल बाहायो जाय बुस्थुआ जाय केमिकेला माने बे नाफोरखौ थाब माने सेवनायनिफ्राय बासायो बेफोरबादि जि बुस्थुआ जि केमिकेल जेरै फरमेलिन होननानै मोनसे केमिकेल थायो बियो सासे देड बडिखौ सेवनायनिफ्राय बासायो गोजान मानसिया गोजान जायगायाव थैदोंब्ला बेखौ गोजान जायगानि न'खराव लाबोफिनोब्ला बेहाय ओ बे डेद बडिखौ गोबाव सम दोननो थाखाय फरमेलिन बाहायनाय जायो नोंथां। दा फरमेलिना ओरैबादि मोनसे माने थाब सेवहोआ थाब जिखुनु बेसादखौनो थाब सेवहोआ दा बेफोरबादि बिसाथ' ओ जोंनि माखासे मुलिफोरखौ दा बेफोरबायदि ना जों जाग्रा ना बेफोराव होयो होयो आथिखालाव मोनफ्रोमबो बाजाराव मोनफ्रोमबो जोंनि हाथायाव ओ बिदि अपेनै माने खुला बाबै फाननायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरखौ बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय माने जोंहा भारत भारत बरर्सआवनो माखासे से ओ मोनसे माबा दंखायो मा होनो ओ बि बिफान बिफान बा मा बिफान डि बा डिपार्टमेन्ट दंखायो जाय माने फुड सेफटिखौ माने बिसोरो मेनटेन खालामनांगौ। दा फिथाइ सामथाइ होन जा जोंनि जानाय लोंनाय बा ना बेदरानो होन दा बाजाराव थांनाय लोगो लोगो बिथांमोन बि-बिफोरबदि डिपार्टमेन्टआबो थाखानाय जोंनि भारत बरर्सनि बेफोरबायदि ओ खु ओ फुद फुद माबा सेफटि डिपार्टमेन्टफ्राबो माने माजे माजे माने चेक खालामबाय थानांगौ नङा होनबा नोंथां? अब्ला अब्ला हमनो मोनगोन अब्ला ओ जोंनि अबे जानायाव मा मायदि केमिकेल बाहायनाय जादों मा नांगौ नांगौनि बारा माबायदि हासार होनाय जादों बेफोरखौ जोङो माने ओ जों जोंनि बे थाखानाय दिपार्टमेन्टआ चेक खालामबाय थायोब्ला निस्सय जानाय लोंनायफ्राव एसेब्लाबो ओ बेफोरबायदि गाज्रि बेसाद बा गाज्रि मुलिफ्रा बाहायनाया खम जागोन।
नंगौ नंगौ।
आरो जोंनि फार्मासफ्राबो गाव जेरै गावनो जाखायो हिसाबै दा अर्गेनिक मेथयै ओ आबादखौ मावोबा मोजां जायो दा एसेनोसै नोंथां टाइमाबो जाबाय जोंना अब्ला फोजोबनोसै औ
औ औ दे